हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों
नोंथाङा दा आंजों फंनैसो सावरायनाय सम मोनगोन नामा?
औ मोनगोन सावरायबानो जाबाय दे
औ जों बिदिब्ला मा होनो जेनेबा जों गोजां बोथोराव मा मा मैगं मोननाय जायो बा दैज्लां बोथोराव मा मा मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थााहरनो हागोन नामा
औ हागोन
औ बेे बुंनायनाय
औ दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर समना
औ
दा जोंहा माखासे न'आव गायनाय मैगं थाइगं आरो हाग्रानि मोननाय माखासे मैगं थाइगं गोबां मोननो हायो बेनि जेरावनो दा न'आव न'फ्राव गायनाय मैगं थाइगंफोरानो जाहैबाय जिंखा पथल खांखिलर जोगोनार बहल बिदिनो गोखा केरेला बे नै बेफोरखौ दा माने न'फ्राव मानसिफ माने गायनानै माने न'फ्राव जानो थाखायबो गायो आरो बाजारफ्राव फाननानै बिदिनो ओ फैसा मोननो थाखायबो माख गायो आरो मानसिफ्रा दा मैगङा
दा औ दा जोंहाथ' मा होनो जेनेबा बबावबा बबावबाथ' मा होनो मैगंफ्रा दैज्लाङाव जायो बबावबाथ' मेसेङाव जायो बिदि जायोना
औ दा दे नैबे दा दैज्लांनि मैगंफोरा माने ओरै माने बोरि सकेलफ्राव माने बांसिन जा जायो आरो माने ओरै दल दलहाओ बेफोराव माने अखा हानायजों जेब्ला दैफ्रा लोमला बायगोन ना होमबानिया माने थाब थाब थैनो नागिरो आरो बिनिखायनो माने दस्रा ओनसोलफ्राव बारा बेफोरबायदि मैगं आबाद बे गायनायफ्रा बारा जोरनो नागिरा ओमफ्रायो ओ ओरै मान जोंनियाबो माने बोरि ओनसोल नालाय जोंनाबो बे दैज्लांनि मैगंफ्रा जायो आरो माने जोंना बेबायदि अखा हाबाबो माने दै लोमज्लाना
औ
ओंखायनो गायनो मोजां जायो आरो जोंनि गेजाया
दाथ' गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरावथ' बैफोर माखासे मैगंफोरखौ मोननाय जाया गोजां बोथोरखौ ना लाफायानो जाय
औ
मटर बा गाजर गाजर मुला कफि बेफोरखौ बिसोरो दैज्लाङाव सयज' खालामनो हाया नामाथाय जेनेबा
औ जानाय नङा खोमा माने अखाफोरजों
अखाफोराबो औ अखाफोरजों थैग्रोनांगौ जानाय ना
उम आरो नै दाख्लै जोंहा दैज्लां बोथोराव माने गोलोम बोथोराव नैबे ओ हाग्रानि हाग्रानि थास' नै बेजों बेखौथ' उम थास'खौथ' नै जोङो थास' बिबारबो आइथिं- बो बिदि मोननाय जायो आरो दैज्लांआव औ थास' आरो नैबे थास' बिथरि बे गोरलै नै बिदिबाबो जाजायो
आरो सोरबा सोरबाथ' बिलाइ गिदिरखौनो दानो माथो
औ जायो जायो खायफा खायफा जानाय नुयो नुनाया माने बे बिलाइ
आरो बिसंखौबो जाबावोसो खोमाना?
औ जायो बिसंखौबो माने उम आरो बे थास'नि नैबे फेंखा नैबे ओंखारनाया नै बेफोरखौबो एसे जोंनि गोजां बोथोराव मोनजाथारबावसो
औ थास'आथ' होमबा औ होमबाथ' थास'आथ' होमबा गासिबो जाजाजोबनायानो जायोना? बिलाइनिफ्राय
औ गासिबो जाजा जुबो। उम आइथिं बिबार गाससिबो जाजाजोबो
आरो गोबां मैगंफोर दंबावो जोंहाथ' हाग्रायाव हाग्रानि होनना बुङोबा जों दा जेनेबा मानसि औ मानसि मावलाय नाङि आरो
उम
उम आरो बेफोर मानसि मावनांलायि बेफोर हाग्रानि मैगंफ्रा आरो मुलि मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरो बेफोर बेफोरखौ माने ओ जेबो मुलि हासार बेफोरबायदि होयि माने हाग्रानि नालाय बेफोर मानि मुलिबो जायो आरो जोंनि थाखाय
औ दा होनबा नोंथांमोननिखै दा मा मा हाग्रानि मैगं बा मानसि मावलायनाङि बेफोरखौ मा मा मोननाय जायो नोंथांमोनिखै दा
जोंनिखैथ' माने ओरै ओ मानसि मावलायङिया बे मा होनो बे थास' ओम- फायो दिंखिया दङ बिदिनो खिफिलेवा मानिमुनि आरो ओरै जोंना उम मानास ओरै हाग्रामा सेरबो- जाहैयो नालाय माने बे माने जोंनिया मा बे ओ खेराादाफिनि बे मै- गङा नै बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो
औ बेबोथ' मुलि बायदियानो ना?
औ बेफोरबो मुलि बायदि माने बेफोरखौ जायोब्ला मानि मोजाङानो माने देहानि थाखाय जेबो खहा जाया आरो
जोंथ' गोबां मैगंफोरनि मुंखौ मोनथिबावा बा जों सिनायबावा आरोना। लानो हायोबाथ' सिनायग्राफ्राथ' गोबां मोनजायो।
औ माने बै। बै जेनेबा लोमजाबा माबा गगा मोनबा माबा बे फालु रसिदि बे दाउ फिसाजों लोङोना नै बेफोराव ओ गोबां माने मा होनो। बेफोर मुलि मैगंफोरखौ होनानै। माने बे फालु रोसि लोङोबा माने देहाफ्रा स्रां जायो आरो स्रां मोनो माने लोंजाहां मोननायफ्रा।
दा नोंथाङा बिनि सो मोनथिगौ नामा
मा?
फालु‌ रोसि मानायनि
अ बेखौथ' मिथियो मिथिनाया माने। मा होनो बे औ। होनाया बे बे हाग्रानि बे मोननाय मैगं मुलिफोर जेरै बे माना मुनि गिदिर फिसा सना फुलि रुफा रुफा सना फुलि, रुफा फुलि, खोनाबाय? हेल' खोनादों ना?
औ।
हेल' अ खोनादों ए। माने बे दा दाव‌ रोसि औ। खोनाबाय हेल'
खोनादों ना?
आं आं बुंनायखौ खोनादों।
अ खोनादों
ए मा होनोमोनलाय जोंहा बे दाउ रोसिखौ लोंनो थाखाय बे हाग्रानि मोननाय। ओ माखासे मुलि मैगंफोर जेरै माना मुनि गिबि बेन्दों ओ माना मुनि गिदिर फिसा। ओ सना फुलि रुफा फुलि जारि। दिंखिया जोग। लावरि आरो बै मा होनो साम' जिनजिरि होननाय मोनसे दं। बे ओमफ्रायो।
ओ बिदिनो नोरसिं बिलाइफोराबो होजायो। आरो। मा होनो बै मोनसे मैगंखौ बावबायलै जायखिजाया बे बेफोरबायदि मुलि मैगंफोरखौ खांनानै ओमफ्रायो। ओ जेनेबा दाउ दाउ फिसा मासे होयोब्ला मोजां जायो आरो ओमफ्राय बै फानलु फानलु फिसा। बिदि होनोना नैबेफोरखौ नैबेखौबो। देनानै होयोब्ला आरो। मस्ला बे गरमरिस होननाय मस्ला बे दङ' नैबे गोसा ना नै बेफोरखौ देनानै होनानै माने बिदिनो फानलु रोसिखौ बानायनाय जायो आरो खोनाबाय हेल' आं खोनाफैयाखै नोंथांखौ
अ आंथ' खोनागासिनो
अ नै दासो खोनादों दा नोंथांमोननि
औ बेखौ
औ मा होनदोंमोन आं खोनाफैयासैलाय हेलौ हेलौ
सान्दोंमोन जेनेबा मा होनो बेखौथ' जों दाउफोरफोरनि अनगा बेलेग बेदरफोर हा
औ मा होनदों हेलौ मा होनदों औ मा होनदोंमोन
खोनादोंना औ खोनागासिनो आं
औ मा होनदोंमोन औ दासो खोनादों मा होनदोंमोन हेलौ नों खोना मा होनदोंमोन
ए मा
ए मोजां खोनाफैयासै नोंथांनिखौ हेलौ
जेनेबा बे बानलु रोसिखौथ' जों बेलेग बिदर बेलेग बे बेदरफोरजों औ खोनादों मोजां